औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों खोनादों।
नोंथाङा दा फ्रि दंख'योना नोंथां?
औ नोंथां दङ दङ।
बिथांजों मोनसे मोजां आयदा लानानैसो सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन नोंथां। औ बे आयदायानो जाबाय गोदोनि जोंनि ओनसोलनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइ नङा होमबा नोंथां दा बेनि सायाव आङो सावरायनो थाखाय
औ नोंथां बेयो जोबोद मोजां आयदा बियो नोंथां सावरायनो हागोन।
नोंथाङा बिदिब्ला आंनो जागायग्रोसै औ नंगौ नोंथां गोदनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइ जोंनि ओनसोलाव गोबां फारागखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां गोदोनि समाव मा जायोमोन नोंथां सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनानै सोलोंथाइ लानो गोनां जायोम नङा होमबा नोंथां।
औ बेथ'
बै समाव मा जायो फरायसालिफोर गैयामोन। हान्था मेलाफोरा थिग नङामोन नङा होमा नोंथां आरो सरकारि बिथांनि बिथिंनिफ्राय जे बो बारा सुबिदा मोनामोन नङा हबा नोंथां बै समाव मा जायोमोन आरो। लोगोसे लामा सामा मोजां जायैनि थाखाय सरकारि बिथिंनिफ्राय जेबो सुबिदा गैयैनि थाखाय गारि मथर मोजां नङा गारि गैयै आरो लामा सामा मोजां नङै जायनि जाहोनाव मा जायमोन बै समाव सोलोंथाइ लानो बिराद गोब्राब जायोमोन आरो नोंथां आरो फारसेथिं न'खरनि रांखान्थि जेंना नङा होमबा नोंथां बै समाव सोलोंथाइखौ जोंनि सुबुंफोरा बा जोंनि ओनसोलफोरा बा हायेन ओनसोलाव रायजो जानाय बर' फोर सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां गोग्लैसोनायमोन बा गोबां खममोन आरो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ बै समाव माने स्कुलफोराबो गोजान गोजान जानायलाय माने लामा सामाफोराव ह जेरै हाग्रा बंग्र जिबौ जिबात नङा होमबा नोंथां बै समावथ' बिराद गिदिर गिदिर अरन नङा होमबा हाग्रा बंग्रा दंमोन नङा होनबा नोंथां बै समाव मै मैदेर गान्दा मोसा लख्रा बेफोरबायदि बिराद ओंखारसोगारोमोन जायनि ज मा नोंथां थांनो हायामोन। फरायसालिफोराव आरो मा जायो नोंथां दैज्लांनि बोथोर समाव मा जायो। गोबां दैबाना जायो नङ होमबा नोंथां जोंनि ओनसोलाव जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव दैज्लां बोथोराव गोबां दैबाना जायो जायनि जाहोनाव मा जायो जोंनि ओनसोलफोराव जे बा दैमाफोरखौ बारलांनांगौ जायो बै समाव मा जायोमोन दैमा मारलांनो थाखाय जोंनाव जेबो सुबिदा गैया दालां गैया लामा गै गैया आरो लोगोसे जोंहा नावफोर गैया बेफोरबायदि जेंनाफ्रा बै समाव जायोमोन आरो नोंथां नाथाय नाथाय मा जाखो दा बेफोर लामा सामा दालांफोरा दिनैनि दिनाव मोजां जाबाय सरखारारनि बिथिंनिफ्राय मोजां सुबिदा मोनबाय जेन' होमबा नोंथां लेखा बिजाब होनना बुङो जायखौ बिजाबफोरखौ जोङो फ्रि मोनो गाननाय जोमनायखौ फ्रि मोनो सोलोंथाइखौ जोङो मोजाङैनो लानो हायो फ्रियावनो आरो फरायसालिफोरा साखाथियावनो थायो दा नङा हबा नोंथां गामि गामि ओनसोलावनो थायो। बुंनो थाङोब्ला से नै किल'मिटार बान बिदियावनो जों स्कुलखौ मोननो हायो आरो गावनि ओनसोलावनो गावनि गामियावनो आरो। जेनेबा जानायनि आदार नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो इंलिसाव मिड डे मिल होनना बुङ होमबा जों फरायसालियाव खालि बेफोरखौ जों मोननो थाङो नोंथां नाथाय बै समाव बेफोरबायदि जेबो सुबिदा गैयामोन फरायसाफोरा जोङो लेखा बिजाब मोनैनि जाहोनाव ओरैनो माने थानांगौ जायोमोन आरो। नोंथां आरो गोदोनि समाव जेबो बिदि सरखारारनि बिथिंनिफ्राय जेबो एवारनेस नङा होमबा नोंथाङा एवारनेस बेफोरबायदि गैयामोन नाथ नाथाय दिनैनि दिनाव गाव गावनो बिमा बिफाफोरा एवारनेस होयो आरो ओनसोलाव गोबां सुबुंफोरा फैनानै जेन'ब बा एवारनेस होयो सोलोंथाइनि बिथिंनि सायाव सोलोंथाइया जोंनि थाखाय मानो भुपेन बेफोरनि सायाव दिनैनि दिना गोबां एवारनेस बा सांग्रां थिखौ नुनो मोनो न
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
बुं नोंथां दा बै समाव ओ रांखान्थि आंखाल, आरो सोलोंथाइनि बिथिंनि जेंना जायनि जाहोनाव मा जायोमोन मानसिफोरा गोबां जाम्बाफोर बायदि जानांगौ जानायमोन नका न'फोरावनो गामिफोरावनो गोदाव सोराव थाला बायनांगौ गोनां जायोमोन नङा होमबाना? नोंथां जायनि जाहोनाव बै सुबुंफोरा मा खालामोमोन मा खालामना थानो जायनि जाहोनाव बिथांमोना हाग्रा बंग्राफोराव मैहुर खालामलाहैयोमोन। नङा होमबा नोंथां आरो दैमाफोराव ना हमला हैयोमोन नङा होमबा नोंथां? औ। आरो बिदिनो हाग्रायाव मैगं थाइगं बायदिसिना लायलाबायनानै गावनि जिउखौ बेबायदिनो खुङोमोन आरो नोंथां। औ आरो गामिफोराव बिदिनो हाबा हुखाफोराव बन सिननाय मा सिननाय जेनेबा सासे सासेखौ मदद होलायनाय बेफोरबायदि खामायाव माने ओ मुखुब जानानै थायोमोन आरो बै समाव नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
दिनैनि बे जौगाफु आरो जौगानाय मुगायाव मानसिफोरा गोबां सोलायनो हमबाय दिनैनि बे जुगाव मानि मानसिफ्रा ए आइ जायखौ होनो। नङा होमबा नोंथां? आर्टिफिसियेलि इन्टिलिजोन नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि जों दिनै ओंखार फ्रानो सोलोंबाय साखाथियावनो दिनै दिनावहाय गोबां जेनेबा ओ सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानायखाय साख्रि बाख्रि नङाबा नोंथां? सरकारनि बिथिंनिफायनो दिनैनि दिनाव रौनिया हान्जा पुलिस, मिलिटारि, आर्मि नङा होमबा बेफोरबादियाव गोबां साख्रि लानो हायो। नङा होमबा नोंथां? आरो डक्टर इन्जिनियार जोंनि ओनसोलावनो दिनै नायोब्ला नोंथां आइ एस आइ पि एस अ अफिसार नङा होमबा नोंथां गोबां बेफोरबायदिखो नुनो मोनसै आरो। आरो बुंनो थाङोब्ला बै सम समनि आरो दानि समनि सोलोंथाइयाव गोबां फारागखौ नुनो मोनो। ‌ जोंनि ओनसोलावहाय सोलोंथाइ बिथिङाव दा जोंनियाव बुंनो थाङोब्ला ओ नाइनटि फाइभ पयन्ट फाइभ पारसेन्टसो मानसियानो सोलोंथाइखौ लायो नङा होमबा दा दिनैनि मानसिया नाथाय बै समाव ओ हानद्रेदआव ओ टुइन्टि पारसेन्ट बा थारटि पारसेन्टसोल' सुबुंफोरा सोलोंथाइखौ लानो हायोमोन नङा होनबा नोंथां दा जों बेफोरखौ मोजाङै नायोब्ला थारैनो नुनो मोनोदि गोदोनि सु सोलोंथाइ जोंनि आरो दानि सोलोंथाइ जोंनि ओनसोलनि बेफोरखौ जों जोङो थारैनो गोबां फारागथिखो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
आंनि मोनदांथिखौ आं बुंबाय नोंथां नोंथाङाबो नोंथांनि मोनदां थि नोंथांनि साननाय नोंथांनि नुबोनाय बा नोंथांनि मिथिबोनाय बेफोरनि सोमोन दै इसे फोरमायना होदों नोंथां।
नंगौ नोंथां हागोन। नंगौ नोंथां जेरै दा ओ जोंहा नोंथाङा आयदाखौ बुंथिनो हागौमोन नामा?
मा होनदो नोंथां?
आयदाया आयदाखौ नोंथाङा?
बिथिङाव नोंथां
औ नोंथां सोलोंथायनि जेंनाखो नङा होनबा?
औ सोलोंथाइनि जें गोदोनि सोलोंथाइनि जेंना आरो दानि सोलोंथाइनि।
गोदोनि सोलोंथाइनि जेंना जेरै नोंथां गोदोनि समावथ' जोंहा गोबां सोरखारनिफ्राय सोरखारि स्कुलखौबो खम नुनो मोनदोंमोन आबै आबौनि सम
नङा होमबा नोंथां? दा जोङो गेजेरनि फ्राय लाना दिनैसिमाव जोङो ओ गोबां गामि गामि सिं सिङावबो जोङो सोरखारि स्कुलफोर नुनो मोनदों। लोगोसेनो आरो गोबां गावारि खुलिनाय जेनाखि प्राइभेट सि स्कुल फरायसालिफोरजों बेफोरखौबो गोबां नुनो मोन्दों आथिखालाव।
औ नंगौ नोंथाङा थारैनो।
मिडियाम बेफोरबायदिखौनो। दा जाहैबाय ओ जोङो बै समनि जेनाखि ओ सुबुंफोरमोन बिथांमोनाव ओ बेफोरबायदि फरायसालिफोरा सुबिदा गैयामोन मानि गोबां गोजान गोजान थांनानै गामि मोननै मोन थाम गारनानै गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहायसो जोङो ओ सोलोंथाइखौ लानो गोनां जायोमोन। फरायसालियाव मुं थिसह हैनानै दा आथिखालाव बेखौ फोलावनो सानला नोंथां। नाथाय आथिखालाव जेसेबांनाखि जोंनि सोलोंथाइनि जेनाखि माबाफोर मोननाय ओ सोलोंथाइ मोननाय बा सोलोंथाइखौ माबोरै जागासिनो माबोरै स सोलिगासिनो सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव बेफोरखौ फंनैसो बुंसै।
औ।
दा जोङो नुनो मोनो नोंथां ओ गासैबो जेनाखि ओ गामि गामि ओ जोङो सोरखकारि स्कुल बा प्राइभेट स्कुलखौ नुनो मोनदों। दा बै स्कुलफोराव माबायदि सोलोंथाइ मोनदों बेखौ आं बुंनोसै।
औ नंगौ नोंथां।
जों नायो थाङोब्ला नोंथां ओ आथिखालाव सोरखारि स्कुलफोरनि जेनाखि ओ सोलोंथाइ होनाय बेफोरखौ जोङो एसे ओ बाङाय जालांनाय नुनो मोनदों।
औ नंगौ थारै नोंगौ नोंथां।
जों नैबेखौ मख'नांगोन नोंथां सोरखारनिफ्राय जोङो जेरै ओ स्कुल फरायसालिफोराव जोङो गोबांनाखि सुबिदाफोरखौ मोनदों नङा होमबा नोंथां जेरै स्कुलावनो जोङो ओ क्रिकेट बा फुटबलनि थाखाय जोङो मोनदों फुटबल मोनदों आरो गोबांनाखि गेलेग्रा बेफोरखौ फरायनो फरायनायनि मुङावबो बेफोरखौ लाफ लाफानो होफादों आरो बेफोरबायदि गेलेनाय बारनाय बेफोरखौबो बेफोरनि सुबिदाखौबो होफादों। दा आथिखालाव जोङो सोरखारनिफ्राय जेनाखि एसेबां मानि जों बेफोरबायदि मोनसेयावबो ओ जोंनि जेनाखि सोरखारि स्कुल बेफोराव जोङो सोलोंथाइखौ माने माबा खालामनो हायाखै आरो जौगासार होनो हायाखै औ बिदिनो
ओं।
ओंथिया बेनो जे नोंथां जोंनाव मोजां जेनाखि ओ फोरोंगिरिफोर गैया।
जायनि जाहोनाव जोङो दिनै बे थासारिखौ नुनो मोनदों आरो बेफोर बे थासारिजों जोङो भुगिनांगौ जाना फैदों आरो जायनि जाहोनाव दिनै गोबां जायनाखि सोरखारि स्कुलफोर बेखौ जोङ बन्द' खालामनायखौ नुनो मोन्दों। माने सोलिनो हायाखै थावरिनो हायाखै मानो होनना बुङोब्ला गामि ओनसो सोलफोराव थानाय सुबुंफोराबो जाय जायहा एसे एनै ओ रां दङ रां जेनेबा माबा एफर्ड खालामनो हादों बिथांमोना जेनै खाथिनि टाउन सहरफोरनि नोगोरफोरनि जेनाखि ओ गिदिर गिदिर माबा स्कुलफोर फरायसालिफोर दङ ओ प्राइभेट बेफोराव जोङो मुं थिसन्ना हैनायखौ नुनो मोनदों। सोरबा ओ थेला बोग्रा बा रिक्सा सालायग्रा बिथांमोनाबो गाव गावनिया गथ'फोर खौ एसे एनै रां दोन-दोनथुमनानै बे बिथांमोनहा माने बैफोरबायदि गिदिर-गिदिर फरायसालिफोराव मुं थिसन हैदों गाव गावनि फिसाफोरखौ आरो मोनसे ओ जेंनाया बेबो नों थां गामियाव जेनाखि ओ मोजां माबाफोर गैयिनि थाखाय जेनेबा खामानि दामानिनि सुबिदानि गैयैनि थाखाय सोरबा सोरबा सोहोरफोराव थांनानैनो ओ गाव गावनि ओ माने गाव गावनि न'खरखौ सामलायनायजों लोगोसे रां खामायनानै गाव गावनि गथ'फोरखौ बै फोर जायगाफ्रावनो माने सोलोंथाइ होगासिनो आरो मुं थिसननानै नङा होमबा नोंथां
औ अब्ला नोंथां औ जोंहा औ रायलायनानैथ' फोजोबनो हाया नङा होमबा नोंथां जोंहा दा समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ नोंथां औ
अब्ला नोंथांजों रायलायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय‌ नोंथां औ नोंथां अब्ला दोनथ'लायसैना नोंथां
दे नोंथां दे